थां अ दायो नोंथाङा मा खालामगासिनो दं?
आङो दायो दा बिदिनो ओंखाम जाखांनानै जिरायनानै दङ।
अ दा नोंथाङा माबाफोर हाबा मावनांगौ दं नामा नोंथां?
दायोथ' जेबो मावनांगौ जेबो गैया।
अ दा नोंथांनो आङो मोनसे टपिक एबा मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननासो कल खालामनाय जादोंमोन आरो। दा नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
अ बे टपिक एबा आयदायानो जाहैबाय जोंहा न'खर सालायनाय एबा गाव गावनि जिउखौ खुंलांनाय बेफोर टपिक एबा आयदानि सायाव नों नोंथाङा आंनो सुंदयै फोरमायना होनो हाग गो नामा नोंथां?
बेफोर टपि आरो संनायनि सायाव ना ए न'खरखौ माबोरै सालायनो हागोन बेनि बागै आंनो खोन्थानो हागोन नामा नोंथां?
हा
न'खरखौ माबोरै साल खुंलांनो एबा माबोरै दैदेनलांनो हागोन बिनि बागै
ओ औ दा आं खोन्थानोसै आरोना नोंथां
ओव औ
दा जोंहा न'खर सालायनाय एबा गाव गावनि जिउखौ खुंलांनाय बुङोब्ला जोंहा बायदि रोखोमनि राहा लामा दङ आरो बायदि बायदि रोखोमनि हाबाफोर दङ। जायिखौ मावनानै एबा जायखौ मावनानै जों गाव गावनि न'खर एबा जिउखौ सालायलांनो हायो एबा खुंलांनो हायो।
ओ
दा बैफोरबायदि खामानि एबा बैफोरबायदि हाबाफोरानो जादों जोंहा नैबे ओनसोलनिफ्राय गुबुन गुबुन दाबसे ओनसो गोलाव थांनानै जोंहा न'खर सालायहैनो थाखाय खामानि एबा साखरिफोर मावो आरो बेफोर हाबाफोरखौ मावनानै जोंहा थाइसे थाइनै मोननाय रांजों जोङो गाव गावनि जिउ एबा नख न'खरफोरखौ खुंलांनो हायो। आरो बिनि अनगायैबो जोंहा गाव गावनि न'खरफोराव आबाद बायदि बायदि रोखोमनि आबाद मावनानै जेरै जोंहा माइनि आबाद मावनो हायो। गमनि आब बाद मावनो हायो बेसरनि आबाद मावनो हायो बे फोरबायदि बायदि बायदि रोखोमनि आबादफोर मावनानै जोङो बे मोननाय आबादजों जोङो नैबे ओनसोलनिफ्राय गुबुन दाबसे ओनसोलसिम दैथाय हर नानै जोंहा बेफोरनिफाय मो नाय रांजों जोङो गाव गावनि न'खर एबा ओनसोलखौ एबा गाव गावनि जिउखौ खुंलांनो हायो सालायलांनो हायो आरो बिनि अनगायै बो जोंहा बायदि बायदि रोखोमनि दङ।
ओम
जेरै जोंहा बुंनो थाङोब्ला न'फोराव बिफां लाइफांजों मोननाय जोंहा टेबोल एबा सियार गाव गावनि उन्दुग्रा बिसना फोर बायदि बायदि रोखोमनि जेखाइ खबाइफोर हेबनानै जोङो हाथाय एबा बाजारफोराव लांनानै जोंहा बेफोरखौ फाननानै जिउखौ खुंलांनो हायो एबा न'खरफोरखौ सालायनो हायो
औ
दा जोंहा बिनि अनगायैबो बायदि बायदि रोखोमनि हाबाफोर दं दा हमना ला जोंहा न'ख' रावनो जुनार फिसिबाय जेरै बोरमा जेरै दाउ मोसौ बायदि बायदि रोखोमनि जुनार फोर आरोना दा जोंहा बेफोरखौ गोरलै एबा फिसा उन्दैनिफाय फेदेरनानै जोंहा देरजासिम फेदेरनानै जोङो बे फोरखौ बेफार फालांगि मावनायाव जोंहा लांनो हायो आरो बेफोर जुनारफोर न'आव फिसिजानायफोरा जोंनो बेफार फालांगि मावनायाव जोंहा जोबोर हेफाजाब मोनो जायनि जाउनाव जों बेफोरखौ फानो आरो फाननानै मोनो रांफोर बेफोरजों जोंहा न'खरफोरखौ सालायलांनो हायो जिउखौ खुंलांनो हायो बिनि अनगायैबो जोंहा बायदि बायदि रोखोमनि हाबाफोर दं बेफार फालांगि मावनाय नैबे जायगानि फाय गुबुन दाबसे जायगासिम जोंहा माबाफोर जेरै जोंहा बायदि बायदि रोखोमनि न' फोराव मैगंफोर गायनो हायो मुला बे मुला बेसरफोर लाफाफोर दुनजियाफोर बायदि बायदि रोखोमनि जोंहा गायनानै गुबुन दाबसे जायगासिम दैथायहरनो हायो दै थायैनो हायो हाथाय बाजारफोराव जोंहा बेफोराव बेफोरखौ बेफार फालांगि बुंनाय जायो जायखौ जोङो गुबुन सासेनो नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ जोङो सुफुंहोहैनो हायो दा जोंहा बेफोर बेफार फालांगिनि सायावबो जोंहा जोबोर मुलाम्फा जायो जायनि जाउनाव जों गाव गावनि न'खरफोरखौ सालायलांनो हायो दा नोंथाङा बेफार फालां फालांगिनि सायाव आंनो सुंद'यै फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां ओ बेफोर फालांगि
ओमबाथ' जों ओ दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसेयाव ओ लांनानै फानहैनाय एबा गावनि जायगानि फिथाइ सामथाइखौ ओ सासे मानसिनो फाथायहरनो हानाय बेफोरबायदिखौ नो ना ओ दाथ' जों हायावहाय गावनि हायाव एबा गावनि माबायाव दुब्लिफोराव ओ हमना लादो माइ, फाथो बायदिसिना बेसर आरि फोनानैहाय बेखौ हानानै ओ गुबुन दाबसे जायगायाव गाव थाङालासिनो फाथायहरनाय एबा गाव थांनानैबो फानहैनो हानाय आरो बेजों लोगोसे बायदि बायदि रोखोमनि ओ फिथाइ साम सामथाइ जोङो न'आवनो गायनानैहाय बेखौ फानहैनो हायो आरो ना। जेरै खमला फिथाइ, ओ नारेखल फिथाइ गय फिथाइ ओ बायदि बायदि आरोना ओ बेफोर गावनि ननिफ्राय हरनाय एबा गावहा लांनानै फानहैनो हायो आरोना।
औ
बिनि बागैबो गुबुन गुबुन ओ बिदिनो
ओ गावगा फिसिनाय ओ जिब जुनारफोरखौ माबानानैबो ओ फेदेरनानैबो बेखौ गुबुन गुबुन गुबुन जायगायाव फानहैनाय एबा गाव थांनानै फानहैनाय बेजों लोगोसे ओ गावनि जायगायाव थानाय ओ मानसिफोरनो थाखा फैसा होनानै बिसिनिफ्राय मोननाय बुस्थुफोरखौ जोङो बायनानैहाय गुबुन दाबसे जायगायावहाय फानहैनानै मोनबोनाय रांजों गावनि न'खरखौ खुंलांनो हायो आरोना ओ आरो आं नोंथांनावहाय
बिनि अनगायै गावनि न'खरखौ मारै खुंलांनो हाबावगोन एसे आलदा रोखोमै खोन्थाबावनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। दा जोंहा बेफोर बायदि जिउ खुंलांनो थाखाय न'खर सालायलांनो थाखाय जोंहा बायदि बायदि रोखोमनि एबा बायदि बायदि गुबुन गुबुन हाबाफोर दङ। जोङो गुबुन दाबसे जायगायाव माबाफोर खामानि एबा हाबाफोर मावनानैबो जोङो सालायलांनो हायो गावनि जिउखौ न'खरफोरखौ। दा बे फोर खामानिफोरा बायदि बायदि रो खोमनि दङ जेरै जोंहा लैथो लैथोमा एबा बिलो बिलोमाफोराव जोंहा थांनानै ना सारो
उम।
फोर बायदि बायदि रोखोमनि हमो खांख्राइफोर हमो।
औ।
जि जोङो साम'फोर बायदि बायदि रोखोमनि बुस्थुफोरखौ जोङो हमनानै जों न'आव लाब बोनानै गुबुन दाबसे जायगायाव दै थाय हरो। एबा हाथ हाथाइ बाजारफोराव जोङो फालांगि खालामहैयो।
उम।
जोंहा बेफोरजोंबो बेफोर फाननानै मोननाय रांफोरजोंबो जोंहा न'खरफोरखौ खुंलांनो सालायलांनो हायो। जोंहा बिनि अनगायैबो गोबां जिउ खुंलांनाय बा न'खर सालायनाय राहा लामा दं गोदोनि जुगावथ' जोंहा जोबोर खस्थ'मोन न'खर जिउफोरखौ खुंलांनाया। जोंहा गोदोहाय बेफोरबायदि बांद्राय सुबिदा गैयामोन जोंहा गोजान लामायाव हान्थिलांनो बा बेफार फालांगि खालामनो जोंहा राहा लामा गैयामोन। एबा गावजों गाव बान बायलाय फानलाय खालामलायनो जोंहा हाथाय बाजार गैयामोन। आरो हाथाय बाजारफोर दङमोनब्लाबो जोंहा हान्थिनो थाखाय मोजां लामा गैयामोन। एबा जोंहा दै दै बारनो थाखाय जोंहा दालांनि जगार गैयामोन। बेफोरनि जाउनाव जोंहा गोदो गोदायनि जुगाव जिउ खुंनाय एबा न'खर सालायनाया जोबोर गोब्राबमोन।
औ औ।
आरो दानि दानि जुगाव नायोब्ला जोंहा हान्थिनो थाखाय जोबोर गोरलैयैनो हायो। जेरै जोंहा गारि मथर फोर दं जों बेफोरजों बेफार फालांगि खालामहैनो हायो जोंहा हान्थिनो थाखाय मोजां लामा दं हान्थिनो थाखाय मोजां दालां दं। जायनि जाउनाव जों गोरलैयैनो बेफार फालांगि खालामहैनो हायो दा बेफोरबायदि बेफार फालांगि खालामनायजों जोङो गाव गावनि न'खरखौ मोजाङै मोजां खुंलांनो हायो एबा न'खरनि अनगायैबो जोङो गाव गावनि ओनसोलखौ गोजौ थाखोसिम लांनो हायो जिउखौ खुंलांनो हायो दा जोंहा बेफोर जिउ खुंलांनाय एबा न'खर सालायनाय बुङोब्ला जोंहा गोबां बाथ्रा दं। जोङो बुंजोब नोबो हाया जाहैबाय नोंथां। दा नोंथाङा आंनो सुंद'यै बेफोरनि बागै आरो एसे फोरमायबावनो हागोन नामा नों
उम हागोन नोंथां। ओ बेफोरनि अनगायै आरो इसे जोङो ओ हमना ला दो जो ओ जेन'बा ओ लेखा फरायनानै गुबुन दाबसे जायगायाव जुदि जों साख्रि बाख्रि मोनोब्ला गुबुन दाबसे जायगायाव थांनानै जोङो ओ गावनि न'खरखौ बे थानाय जायगाखौहाय उन्दैयाव थाबोनाय जायगाखौ नागारनानै गुबुन दाबसे जायगायाव थांनांगौ जायो नालाय ओ बेयावहायबो जोङो गुबुन दाबसे जायगायाव न'खर खुंहैनानैहाय गावनि जिउखौहाय ओ फोथांहैनो हायो आरोना।
औ नों
ओ बेखिनियानो नोंथां। होमबा जों दोन्थ'नायसै नामा?
औ औ नों थां औ